औ नोंथांङा फि‌रि दा
औ नोंथां आं फ्रियानो दङ दायो
औ दे नोंथाङा फेरबा जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायलायनोसै नामा
हागोन नोंथां औ हागोन आंबो फ्रिखासो दा औ
औ माने जोङो आबाद मावनायनि सोमोन्दैनो एसे सावरायलायनोसै नामा दिनै
जायो नोंथां जायो आबाद मावनायनि सायाव सावरायनो थागोन औ
थ बिदिब्ला नोंथाङा एसे जागायग्रदो नामा
जागोन नों
आबाद मावनायनि सोमोन्दै मावो
जायो बिदिब्ला आङो जोंनि आबाद मावनायनि सायाव सावरायग्रोसै
औ दे।
जिहेथु जों मोनथिगौ गोदो गोदाय आबौ आबै दिननिफ्रायनो जोंना बर' हारिया मोनसे आबाद मावनानै जाग्रा हारि।
औ।
ओ जोङो थांनानै थानो थाखाय ओ आबादखौ मावबोदों। जानायनि थाखायबो आबादखौ मावो लोगोसे गावनि न'खर खुंलांनो आरो रांखान्थिखौ जौगाखां होनो थाखायबो जोङो आबाद मावनो गोनां जायो मानोना जों गामि ओनसोलाव थानाय हिसाबै आबादनि अनगा ओ गुबुन खामानिखौ बांद्राय नागिरनानै मोना बे बेखायनो आबाद मावनानैनो ओ जिउ खांनो गोनां जायो आरो। एबा आबादनि आबाद मावनानै मोन मोननाय बेसादफोरखौ फाननानैनो जोङो रां आरजिनो गोनां जायो।
दं।
बेबायदिनो बर' बा जोंनि गेजेर हारियावहाय गोबां रोखोमनि आबादफोर मावो। किन्तु बयबो सुबुंफ्रानो फ्राय माइनि आबादखौ बांसिन मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ओरैनो सरासनस्रायैथ' गोबां आबाद मावो जेरै फाथोफोरनिबो आबाद मावो बेसर सबाइ बायदिसिनाबो फोयो।
औ।
ओमफ्राय आरोबाव गोबां दङ जेरै बोथोरारि आबादफोर ओ दैजो दैज्लां बोथोराव दैज्लांनि आबाद मावो मेसें बोथोराव मेसेंनि आबाद। मेसें बोथोर होनना बुङोब्ला गोजां बोथोराव मावनाय आबादफोर जेरै बो बोथोरारि दसेल' मोननाय ओ आलुफोरखौ बुंनो हाबाय। बांसिन गोजां बोथोराव आलुफोरखौ मावो बेनिफ्राय लाफा मुला
औ।
बेबायदिनो जुखामखौथ' बोसोरै मावो माने मोन ओ दैज्लाङावबो मेसेङावबो मावनाय नुनो मोनो। आरोबाव बेसर बायदि आबादफोरखौ जोङो मेसेङाव मावनाय नुनो मोनो आरो। दा बर'आवहाय गाहायै मावनाय आबाद जेरै माइ आबाद। बे आबादा मारै मावो बेखौहाय आरो बे माइ आबाद मावनानै बिसिबां? ओ माबोरै न'खरखौ दै दोननो हायो जोंनि हारिनि मानसिफ्रा बिनि सायाव आरोबाव ओ माइ माइरंसिम मोनैनि थाखाय माइ आबादनि खान्थि बा- बा डक्रा बिनि आगानफोरा मा - मा बेखौ आङो फंनैसो नोंथांनो खोन्थानो निदि।
औ - औ दे।
औ ओ दा गिबिथारावनो माइनि आबादखौ मावनो थाखाय जोङो मा माइनि जोलैखौ बासिनानै लाग लाग्रोनाय जायो बा माइनि बेगर ओ बियो जो दि माइनि जोलैया मोजांब्लासो आबादा मोजां जागोन नालाय बिनि थाखायनो जोङो मोज मोजां माइनि जोलैखौहाय ओ नायगिरग्रोनानै लानाय जायो आरो। आथिखालाव गोबां रोखोमनि माइ दंसै बे रोखोम रोखोमनि माइफोरखौ मोजां कुवालिटि थानाय बा गुन गोनां बबेबा मोनसे माइनि जोलैखौ जों बासिनानै लायो। जायनि जोलैया माने मोजां आबाद मावनानै मोजां फिथाइ होगोन बेफोरबायदिखौ बासिनानै लानाय जायो।
औ।
बेनिफ्राय माइजोलि बेखौ बासिनानै लानानै जोंङो बबेबायदि दुब्लियाव गायगोन बेखौहाय थि खालामनाय जायो‌। फ्राय जुनियायै बुंनो थाङोब्ला बांसिन माइ आबादा ओ जेरावबो दै मोनलाबायनाय जायगायावसो बांसिन जायो। मानोना माइबानो गोबां दैनि गोनांथि जायो जुदि दैया खमब्ला माइ आबादा जानो नागिरा एबा फिथाइ थायनो नागिरा दा आरो बिफाङा जुदि थाङोब्लाबो। माइफ्रा खेफा जायो बेनि थाखायनो मोजां गोनां जायगायावसो माइखौ गायनाय जायो लोगोसे हासारबो नांगौ जायो दा गायनायनि सिगां जोङो बिनि बेगरखौ मोनखांनानै बा जोलैखौ मोनखांनानै जोङो बबेबा मोनसे दुब्लियावहाय एसे हालेवनानै लाग्रोनाय जायो जाहाथे बेखौ जों फोगोरोननो हायो ओ बेखौ मोज हाङै हालेवनानै दैजोंहाय फोमोननानै बे हाखौ समान खालामनानै बावहाय माइनि जे बेगर बा माइनि जोलै बेखौ फोनानै लागोन आरो फोनानै लानायनि उनावहाय बियो नै दानसो बारलांनायनि उनाव मा माइनि आबादा जेब्ला देरो अब्ला बेखौ फुनाय जायो। जायखौ जों खोथिया फुनाय होननानै मोनथियो गामिफ्राव‌ दा बे खोथियाखौहाय फुनानै आरोबाव गायस्लायनो थाखाय जोङो मा हाखौहाय थियारि खालामनानै लायो। दा माइखौहाय बा खोथियाखौ फुखांनायनि उनाव गायनो थाखाय हाखौ मोजाङै हालेवनांगौ जायो जेरै आथिखालावथ' जों ट्रेक्टरजों गोबां हालेवनाय नुसै नाथाय गोदोनि दिनावहाय ओ हालेवनाया फ्राय मोसौजोंल' जायोमोन मोसौजोंसो हालेवोमोन गोदोनि दिनाव नाथाय आथिखालावहाय ओ टेक्न'ल'जि बा गोदान मुगायारि जुग फैनाय लोगो लोगो ट्रेक्टरफोरजों गोबां हालेवनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ।
ओ नंगौ बियो सैथोखि ट्रेक्टरजों हालेवनाया ओ दानि जुगावहाय बयजोंबो अनसायज जादों मानोना खम समनि गेजेराव गोबां हाखौ एवनांगौ जायोब्ला बा गोबां हायावहाय आबाद मावनो गोनां जायोब्ला ओ बेवहाय मेसिन बा जन्थुनि बाहायनाया गोनांथार बेखायनो ट्रेक्टरखौ जों बाहायनाय नुनो मोनो ओ नां गोलाबो आथिखालाव गामि सिंफ्राव दासिमबो हालिवो नाथाय नांगोलजों हालिवोबब्ला खम समनि नि गेजेराव एसेल' आबाद मावनो हायो बेनिखायनो बांसिन मानसियानो ट्रेक्टरजोंसो हालेवो आरो।
औ।
बेबायदिनो मोजां एवखांनायनि उनाव माइखौहाय खोथिया फुनायखौ गायनानै लायो। गायनानै बेबायदि नों जेब्ला गायखां गायखांनानै ब्रै दानसो थांनायनि उनावसो माइआ देरोब्ला रायोब्ला बियो फिथाइ थायो आरो
औ औ।
फुखांनायनि उनाव माइखौहाय हानानै लाबोयो दुब्लिनिफ्राय आरो मारा होनानै बेबायदिनो माइखौ बालदा मोननाय जायो ओमफ्राय बिनिफ्राय माइखौ बाख्रियाव सोनानै दोनदों आरो बा फख्रिनिफ्राय मालाबा जानो गोसोबा बेखौ बख'नानै फोराननानै मिलावहैनानै जानाय जायो आरो बेबाय बिनो माइ आबादखौ मावनाय जायो जों दा नोंथाब बबेबा मोनसे एसे आबादनि सायावहाय फंनैसो बुंफोरनानै होदो नामा?
औ। नोंथाङा दायो ओ माइनि आबादनि सायाव बुंबाय जेब्ला आं बेखौनो बुंनो हागोन जे जोङो माइ आबादनि अनगायैबो जोंनि गेजेराव गोबां आबादखौ जोङो मावबोदों बा इसिंबो मावो जांगौ‌ बा खायफा ओनसोलाव जेनबा बे फ्रा खमिलांबाय मानो होनबा आ खायफा ओनसोलाव जायगाफ्राबो खमिलांबाय नालाय, आबाद मावनाय फुथारफोरा बा दुब्लिफोरा बेफोरबायदिनो माने आ एनिफ्रायनो जोंनि जोंनि गेजेराव ओरैबायदि मोनसे माइ आबाद खालामनायनि उनाव बा आ जे जाय जायगायाव खोथिया फोयो फोयोमोन
औ नोंथां।
फुरा जायनाखि जायगा बेफोर जायगाफ्राव माने खुथिया फु खांनानै बा खुथियाखौ जेनेबा जों माइ गायखांजोबनायनि उनाव खुथिया बेवहाय गैला खुथियाखौ फोजोब्बाय दिखांजोब्बाय बे जायगानिफ्राय दा बै जायगाया ओरैनो लांदां थासिगोन नालाय ओंखायनो बेखौ माने आरोबाव खनसे हालेवबावनानै जोङो सोरबा बायदिया बेसर फोयो, सोरबा बायदिया फाथु फोयो, सोरबा सबाय, सिबिं खुलथि बेफोर बोफोरबायदि आबाद मावबोवनायखौ आरो नुबावो आरो नोंथां।
नोंगौ नोंथां नंगौ।
औ औ माने बेफोरो जोंनि माने सेकेण्डबाव आरो माने नैथि खेबनि थाखाय आबाद जायो आरो बेषो माने जोंनि बेफोर नांखागौ जेब्ला जोंनो ओंख्रि जानो थाखाय सबाइ खलथि बायदिसिनाखौ नांगौ। फिथा सा माबा बायदि जानो थाखाय जोंनो माबाखौ नांगौ। सिबिंखौ नांगौ। दा बेफोरखौ जों माने गो दोनि समाव माने बेखौ जों गावबा गाव न'आवनो बानायना लोयोमोन बा गावबा गाव न'आवनो दिहुनना ला लायो गावबा गाव न'आवनो आबाद मावनानै बेखौ जोङो दिहुनना लायोमोन। दा जोङो जेब्ला नांखागोन जेब्ला जोङो बेखौ आबाद मावखानांगोन। मानो होनबा बेखौथ' जोङो गोदोनि समावथ' बेफोरबायदि हाथाय बाजारबो एसेबां गैयामोन। हाथाय बाजार दङमोनबाबो माने थांनो सोलाबा आबादाव नांथाबना थानांगौ गावबा गाव न' नख'रनि खामानियाव बेस्थ' जानानै थायो दा बिनि थाखायनो माने ओ साननै सान गेजेरावनो जेनेबा बिखौ हालेवनोसै हालेवनानै बेखौ ओ मो जां जोलै लाबोनानै बे जोलैखौ बेवहाय फोना होनोसै। दा फोना होबा बेयाव जास्ट नोङो नायनांसिगौ जे मोसौ बोरमा जादों नामा बेखौल' नायनांगौ।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ आरो खायफा आबादखौथ' मोसौ बोरमायाबो जानो नागिरबांखाया। खायफाखौ जायो। नाथाय जायोबाबो माने बेखौ जदि मोसौ बोरमाखौ नायोबानो जायो आरो। ओमफ्राय ओरैनोबो दुब्लियाव खामनि बाखि खामनि थाखायनो नालाय माइ नाहैनो मानाय बेफोरबायदिजोंनो माने बेखौबो नायफानाय जायो बिदिनो माने जो थोना बेजोंनो समान समान थांफायो नालाय, ओंखायनो माने ओ जा उम जोंनि माइ दिखांनायजों स-सबाइ बेसर बेफोरबायदियाबो देखांनाय बायदि बेबायदि जाखायो आरो।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
दा बेनो जोंनि गेजेराव गोबां आबादफोरबो जोङो मावो। बेफोरनि अनगायैबो आ जोंनि बे बाखि मैगं थाइगं जानाय गायनाया जोङो गोदो गो फरायनो गावबा गावनि न'खराव नांगौ मैगं थाइगंखौ गावबा गाव न'खरावनो गायनानै जाबोदों।
नंगौ नोंथां
भिन्दि भल खुमब्रा जिंखा जोगोनार बेफोरबायदि बेखौ जोङो माने न'आवनो गायनायना न'आवनो जायो दा जोङो खुमब्रा खौ जों गायनोसै गायनानै गिदिर गिदिर जाबा बोरायबा बेखौ जोङो नेक्स्ट बैसागु बेफोरबायदियाव जाहैनो थाखायबो माने थिनानै दोनो बैसागुआव माने औ बैसागु समाव माने खुमब्रा थाहैया नालाय खुमब्रा बोरायखौ माने बैसागु समाव जानांगौ होननानै माने बेखौ थिनानै दोनो गोदो गोदायनिफ्रायनो बेखौ दिन दिन्दों खुमब्रा जोगोनार बेफोरखौ माने थिनानै दोनबोनायखौ नुयो दा बेफोरखौ जोङो माने गावबाागाव आबाद मावनानै थिखांना दोननायखौ जोङो मोनथिखायो जे बियो बै समसिम थागोन मानो होनबा बेवहाय जेबो जोंनि मुलि होनाय हासार होनाय बेफोरबायदि गैया बिदि फिथाइफ्रा माने थायो आरो बोसोरसेसिम दा बेखौ जोङो औ बे जोंनि न'खरथाया आबादनिनो आरो बेजों लोगोसे जोङो ओ नांगौखिनि बे आलुफोरखौबो गोदो गोदायनो जेनेबा गाव गावबा गाव न'खरावनो नांगौफोरखौ बेफोरखौ जों न'खरावनो गायना लायोमोन बेफोरबायदि आरो नोंथाङा आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओ जोंनि गेजेराव मैथाखौ गोबाङैनो जायो
औ नंगौ नोंथां नंगौ
माने न'खरफ्रोमबो माने मैथिया थाखायो आरो थख्लबसेबाबो मैथाया थाखायो बे मैथाखौ जोङो गावबाागाव न'खराव बयबो फोनानै लाखायो दा नैबे दैज्लांनि बोथोराव बांसिनानो मैथा जानोसै माने ओ खारै ओंख्रिफोरबा मैथा ओंख्रि नांखागौ बेफोरबायदि आरो नोंथां बेनि थाखायनो माने बे गोखैखौ नांगौ नालाय जोंनो गोखै जानो मोजां मोनो नालाय ओंखायनो माने बे मैथा खौ आलदायैनो फोनानै लाबावो आरो नोंथां माने जोङो बेखौ एखनबा खालि मैथाखौल' रुदबनानै जानोसै एखनबा नाफोरजों जानोसै ना गोरलैफोरजों एखनबा ना गिदिर मोनोबाव बेफोरजोंबो जानोसै बे बै जाग्रा आरो नोंथां बेनि थाखायनो जों माने मैथाखौ न'आवनो फोनानै लायो औ बेफोरबायदिनो जोंनि गेजेराव गोबां आबादफोर दं बेखौ जोङो आबादनि सोमोन्दैखौ जोङो दसेनि गेजेराव सावरायाबा सावरायजोबनो हानाय नङा औ दा नोंथां जोंना समाबो जाफैबाय नै दा खमस समनि गेजेरावनो नोंथांजों बे आबादनि सोमोन्दै एसेब्लाबो सावराय फरायनो मोननायनि जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां दा बिदिब्ला जोङो बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां
नंगौ नोंथां होमब्ला गोजोनथोंसै नोंथांनिसिम दे गोजोनथों